हेलौ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां ओ अब्ला ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंनाा
औ फ्रियैनो दं
अ होमब्ला ओ नोंथांजों जिब जुनारनि सोमोन्दै ओ दसे सावरायजागोन नामा नोंथां
औ सरायनो हागोन नोंथां
अ बिदिनो जिब जुनार होननानै बुङोबाथ' जेरै जोंनि ओनसोलाव बांसिन जेनेबा ओ मोसौ दाउ अमा सैमा मानि बेफोरखौ मोननायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव दाउ अमा स मा बोरमा मोसौ मैसो हांसो मावजि सैमा बिदि ओ माने जोंनि न'आव माने बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरोखि ओ बिनि बागै माने आङो देहाय बिदिनो नोंथाङाबो उनाव आं फोरमायखांनायनि उनखौ फोरमायदो।
औ।
बिदिनो ओ जिब जुनार होननानै बुङोबाथ' ओ बिदिनो जिब जुनारखौ जोङो जिब जुनार होननानै बुङोबा जोङो बिदिनो गिबियाव मोसौ मोसौ होननानै बुङोबा जोङो ओ मोसौखौ जोङो फिसिनाय जायो गिबियाव माने ओ मोसौआ बिदिनो आं आथिं संब्रै मेगन थाइनै गनथं मोनसे‌ ओ गं मोननै लान्जाय मोनसे गोनां जुनार बियो माने ओ गांसो जानानै थायो ओमफफ्राय बिदिनो गांसो जानायजों लोगोसे ओ बि ओ बिलाइ बायदिसिना‌ जाना बायदिसिना जानानैबो थांनानै थायो ओमफफ्राय बिदिनो मोसौनि गाबा गोबां गाब जायो बिदिनो गोसोम गुफुर फाख्रा सिख्रा माने बेफोरबायदि जानायखौ ओ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ जों गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। बिदिनो ओ मोसौ हालेवखौ हाल एवनाय बिदिनो ओमफ्राय मोसौ गायनिफ्राय जों ओ गाइखेर होनाय माने बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो ओ बोरमा ओ बिदिनो बोरमा बोरमा होननानै बुङोब्ला ओ बोरमानिफ्रायबो जोङो ओ आथिखालाव माने बोरमाखौ ओ बिदिनो बोरमा फालांगि खालामनानैबो जों गोबां रां आरजिनाय माने बेफोरखौ जों नुनो मोनो बिदिनो ओ बोरमाखौ बिदिनो जोंनियाव बिदिनो लकेल जेनेबा मोनफैबाय थानाय गामियाव बिदि बोरमाखौ ओ फिसिनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो ओ बोरमा मेन्दा बोरमानि मेन्दा होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो बोरमानि बोरमा मेन्दा गाबा गुफुर जायो होननानै। ओ बिदिनो बोरमा मेन्दानि ओ जा बिगुर माने बिदिजों माने जि ओ माने जिफोर ओ गुदुंजि सि बेफोरखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो। ओम ओमफ्राय बिदिनो ओ बोरमाखौ जोङो जानायखौबो जों नुनो मोनो। बिदिनो ओमफाय ओ मावजि मावजि होननानै बुङोबा जोङो मावजिखौ ओ फिसिनायनि गुदि जाहोनानो जाबाय माने ओ इन जेनेबा जोंनि नफोरावथ' खांखमा एन्जर बेफोर थायो ओ बिदिनो खना खनला माने बेफोरखौ ओ जेनेबा खांखमा ओ खाखमा एन्जर बेफोर ओ जा जोंनि जिफोर अरसियो बिदिनो एन्जर फ्रा बिदिनो माइरं माइरंफोर बस्थाफोर अरसि नानै माने गोबां खहा खालामो बिदिनो माने बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय मावजिखौ फिसि फिनाय जायो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो ओ सैमा ओ सैमा होननानै बुङोबा सैमाखौ फिसिनायनि गुदि जाहोनानो जाबाय ओ बिदिनो मोनाफ्राव सोरबाफोर जेनेबा सिखावफोर फैयोबा बिदिनो ओ सिखावफोरा बिदिनो धोन सम्फतिफोर जेनेबा बेफोरबायदि ओ खावनो फैयोबा जेनेबा बेफोरबायदिखौ माने ओ खावनाय जेनेबा बेफोरबायदि फैनायखौ माने रैखा खालामनो थाखाय माने ओ बेफोर सैमाफोरखौ फिसिनाय जायो आरोखि ।ओमफ्राय बिदिनो जोंनावथ' बांसिन बांसिन ओ दाउ दाउखौ माने फार्मबो खालामनाय जायो आथिखालाव माने दाव फार्म खालामनानैबो गोबां सुबुंफोरा गावनि ओ जिउ राहा लामा खुंनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव बिदिनो जोङो दाउजोंबो माने फार्म खालामनानै गोबां रां खामायनो हायो आथिखालाव ओ बिदिनो दाउखौ जोङो जायोबो जोङो बा ओ बा दाउ लकेलखौ जों बांसिन ओ जानो गोथाव मोनो मानो होनोब्ला ओ बेयाव जेबो रासायनारि जेनेबा ओ माने लकेल जानायलाय माने जों बयबो बांसिन सुबुंफ्रानो माने लकेल जिनिसखौ बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो ओ अमा अमा होननानै बुङोबा जोङो ओ अमाखौ ओ अमाखौबो जों आथिखालाव माने गोबां फार्म खालामनायखौ नुनो मोनो आरोखि। बिदिनो ओ अमाया ओ जों अमाखौ गिबियाव फिसिनो थाखाय माने अफ्रि अफ्रि होनानै माने फिसिनाय जायो बेखौ ओमफाय बिदिनो अफ्रिजों लोगोसे माने गुन्दै गुन्दै जाहोनानैबो माने ओ बेखौ फिसिनाय जायो आरोखि। बिदिनो माने गुन्दै जाहोनानै माने गुद खोनानो मोनो कि ओ जेनेबा गुन्दै जानानै जेनेबा गुन्दैफोर होनानै मानि ओ गुन्दैफोर होयोबा मानि अफ्रियाव माने गुन्दैफोर होदेरबा मानि बियो थाब देरो आरो ओमफ्राय बिदिनो थाब माने ओ माने बिनि जानाया गोथाव जायो माने बेखौ जों खोनानो मोनो आरोखि। जायनि जाहोनाव मानि गुन्दैखौ होदेरनाय जायो बिदिनो। अब्ला ओ नोंथाङाबो जेनेबा नोंसिनि थिं मा मा जुनार मोनो जेनेबा ओमफाय बेफोरखौ मानि थाखाय फिसिनाय जायो बिनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ थारैनो नोंथां बुंनायाबो गासिबो नंगौआनो। ओ जों जेन'बा जिब जुनारनि सायाव रायज्लायदों नङा होमबा? जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ न'आव फिसिजानाय जिब जुनार थायो आरो हाग्रायाव थानाय जिब जुनार थायो नङा होमबा? ओ जोङो माखासे जिबफोरखौ हाग्रायाव नुनो मोनो माखासे जिब जुनारफोरखौ जोङो दैयाव नुनो मोनो बोरियाव थाग्रा नुनो मोनो आरो न'आव फिसि जाग्रा नुनो मोनो जोङो ओ न'आव फिसिजाग्रा हिसाबै ओ जोंनियाव थायो दाउ, अमा मोसौ, बोरमा, सैमा बेफोरो। थिग बिदिनो नोंथां फोरमायनाय बायदिनो जोंहा बेफोरखौ माखासे ओ न'खर सालायनायाव बा न' खुरनि नांगौ मुवाफोरखौ सुफुंनायाव मदद मोननायनि थाखाय बा रां आरजिनो रां थाइसे थाइनै खामायनो थाखाय फिसिनाय जायो। आरो खायसेखौ जानो खायबो फिसिनाय जायो जेरै दाउ फुख्रियावहाय ना बोरमा बेफोर अमा
औ।
बेफोरखौ जोङो जानो थाखायबो फियो आरो ओ न' खर सालायलांनो थाखाय बा फाननानैहाय गथ' गथाइ फोरोंलांनो थाखायबो जोङो बेखौ ओ फालांगियारि हिसाबै फिसिलांनाय जायो।
औ।
ओ जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो मोसौ होनोब्ला जोङो मोसौखौ ओ मा होनो न'नि गुन्दैखौबो जाहोनो हायो आरो बेजों लोगोसे बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि बिगुरफोर बेखौबो जाहोनो हायो आरो बिसोरनि गाहाय आदारानो जाहैबाय ओ गांसो। मोसौआ गांसो जायो। आरो थिग बिदिनो ओ मोसौनिफ्राय जोङो मा मुलाम्फा जायो होनोब्ला जोङो मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेर मोनो आरो बिनिफ्राय जोङो फिसा मोनो बै फिसाफोरखौ जोङो फाननोबो हायो फेदेरनानै आरो बै गाय खेरखौबो जोङो फाननोबो हायो आरो जों बेखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखायबो मोजां।
औ।
बिनिफ्राय जोङो बोरमा फिसियोब्लाबो बेबायदिनो फाननानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो ओमफ्राय दाउफोर फिसियोबाबो जोङो दाउफोरखौबो फाननोबो हायो जानोबो हायो बेबायदि बिदि आरो बेनिफ्राय बेराफारसेथिं हाग्रानि जिब जुनारफोर होनोब्ला हाग्रायाव जोङो सिंह मैदेर मोसा गान्दा जिबौ बायदि रोखोमनि आरो फिसा फेन फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर नुनो मोनो बेनि गेजेरावनो माखासेया मान बायग्रा जिब माखासेया दैयाव थाग्रा जिब माखासेया बोरियाव थाग्रा जिब माखासेया बिदिनो दंफां सायाव थाग्रा जेब जेरैहाय दंफाङाव थायो होनोब्ला मोख्रा मानबायग्रा होनोब्ला जोङो जिबौ बेनिफ्राय लामा खान्दाय मैस्रोम बायदिसिना फिसानिफ्राय गिदिरसिम आरो बिनि ओमफ्राय दैयाव थाग्रा होनोबा जोङो ना खासेयाव खुसिया नाथुर बायदि बायदि बेफोरखौ नुनो मोनो ओमफाय बिसोरनि गेजेरावबो माने माखासेया गांसो जाग्रा थायो आरो माखासेया बिदिनो गावजों गाव बेदर जाग्रा थायो माखासे ए एम्फौ एनला जाग्रा थायो थिग बेबायदिनो आरो दा बेदर जाग्रायाव मा माया गोगलैयो होननानै बुङोब्ला जोंहा सिंह मोसा बेफोरो बेदरफोरखौ जानानै मोजां मोनो एबा गावनिख्रुइ फिसासिन एबा गावनिख्रुइ लोरबांसिन जिब जुनारफोरखौ बिसोरो जायो
औ
बेनिफ्राय जोङो ओरैहाय दैयाव थाग्रा जे ना खुसिया बेफोरनि बागै बुङोब्ला बे नाफोरा दैयाव थानाय
औ
गावसिनिख्रुइ फिसा फिसासिन ना एबा दैयाव थानाय जि मैलाफोर दा बिलाइफोर रोदाफोर बेफोर हाब्रुफोर गांसोफोर बेफोरखौ जानानै थांनानै थायो आरो
औ
आरो जोङो दैयावहाय खांख्राइबो नुनो मोनो
औ
दै खांख्राइया माने गुदुङावबो थायो आरो ओ जों मानसिया माने बेफोरखौबो जानायावबो बाहायो आरो जेरै ना खांख्राइ। खुसिया खासेव बेफोरखौ माने जोंनि जानाया मोनसे मा होनगोन बेखौ साइकेल गिदिं खननाय बायदि बि आरो मने बे बेखौ बे जायो एम्बुआ जे ओरैहाय गुमाखौ जायो गुमया गांसोखौ फुजायो गांसोखौहाय गांसो जाग्रा जिब फ्रा जायो जेरै बोरमा।
उम
मोसौ बेफोर जायो बेबायदि आरो होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा? औ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय।
औ
साबायखर थाबाय होमबा उम।
औ